औ खोनादों नोंथां मा खालाम आं दा ओरैनो सिरायना दङ'
अ आंबो नै आंबो नै गामियाव बेरायदोंसोममोन नोंथां बिदिनो फिथाइ सामथाइ फोरनि फिफांफोरखौ नायलाबायदोंमोन बिदिनो गामियाव मा मा फिफां दं मा मा फिफाङा गिदिर बिनि बागै एसे नायगासिनो
अब्ला नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलथिं बा गामिथिं गामियाव एबा ओनसोलाव मा मा बिफां नुनो मोननाय जायो एबा
औ
ओमफाय बे फिफांखौ मायाव बाहायो बेफोरनि फारसे एसे फोरमायनानै खोनथानो हागोन नामोन नोंथाङा?
हागोन नोंथां माने दं नालाय जों गामियावबो बिदिनो बबे बबेबा बिफां बेनिखायनो जा दं बिनि बागै खिथानोसै आं नोंथांनो।
औ
माने जोंनि एरियायावथ' बांसिन नरमेल फिफां होनोब्लाथ' जेनेबा गय फिफां फिफां थाइजौ फिफां खान्थाल फिफां फिथाइ सामथाय जाग्राफोरनि मादाव बिदिनो नारेंखल फिफां थाइगिर फिफां आरो गोबां खमला बिफां जलफाय होनो बिनि फ फिफां आरो गोबां बिदिनो फिथाइ-सामथाइ जाग्रानि फिफां दं आरो आरोनो बिदिनो दाम गोसा फिफां होननानै बुङोब्ला जेरै बिदिनो दंना थिथा साफा होननाय सिगुन होननाय सा गाम्बारि होननाय थाल आरो मिकिरदिम बायदि माने फिफां दंजोबो आरो ना गामियाव बिदिनो फिफांखौथ' आजिखालि गोबां खामानियावनो बाहायोना दामि दामि फिफांफोरखौ जेरै बिदिनो न'फोरनि खोरखि बानायनाय दर्जा बानायनाय आरो बाथाम बिदिनो माबा माबि बानायनायाव बाहायो दंफां दामि दामिफोरखौ आरो औवाबो दं औवाखौथ' मिथिखायो नोंथाङा मा मा खामानियाव बाहायो औवायाथ' माने गोबां रोखोम खामानियावनो बाहायो जेरै न' लुनायावबो बाहायो आरो औवाखौ जों जेखाइ, ख'बायाइ सान्द्रि सान्दांगा बायदि रोखोम आगजु बानायनायावबो बाहायो आरो बिदिनो औवाजों दालांबो बानायो गोबां रोखोमनि आरो जोंथिंजाय बिदिनो दंफां होननानै बुङोब्ला बिदिनो साफात बारियाव थानाय गोबां मिस्टाइम बिफांबो मोनो आर ना नोंथां
औ
जोंथिंजाय फिफांफोरखौ माने फिफाङा गोबां रोखोमनि दं नालाय दा फिफांफोरखौ माने एसे साप्लायबो खामो आरो बाथामफोरखौ हानानै बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिदिनो बेफार खालामो फानो मानसिफोरा फिफां बागान बानायनानै बिदिनो आरो
औ
होमबा जेनेबा नोंथांमोनथिंलाय फिफां मोनो
जोंनिथिं बिदिनो गाम्बारि फिफां गय फिफां औवा फिफां मानि औवाखौथ' ओ गासिबो ओनसोलाव मोनै होनजायो मानि औवाया खमनखा माने जेराव थायो बिदिनो ओमफाय थालिर फिफां आरो बिदिनो जल'फि फिफां
ओम
खान्थाल फिफां, थाइजौ फिफां, खमला फिफां मानि बेफोरबायदि गामि ओनसोलाव जा मोनो मानि बेफोर फिफाङा दंजोबो आरो ना
औ होमबा जेनेबा नोंथाङा आङो बै बिदिनो नारें खमला फिफां ना बेखौथ' मानसिफ्रा माने गायनानै गोबां फैसा खामायो नालाय बेफार बागान गिदिर गिदिर खालामो होमबा नोंथाङा आंनो बे नारें खमला फिफां गायनायनि बागै एसे खिथाहरनो हागोन नामा माने आंनाव इसे से हा दंमोन नालाय बिगासेसो बाव माने आं खमला फिफां गायनो सानदोंमोन आरो
ओम माने गिबियावथ' ओ खमला बिफाङा मानि बारा गिदिरद्रायबो जाया आरोना माने इसे फिसा फिसा माने मिडियाम टाइपनि जायो आरोना ओमफाय गिबियावनो बिदिनो खमला फिफांखौ गायनो थाखाय गिबियाव बिदिनो माने फिथाइनि जा बेगर थायो बे बेगरा गाव जेनेबा बेगरखौ गायनाय जायो आरोना बे बेगरा उनाव खमला फिथाइयाव जा बेगर थायो बियो गावनो हारसिं माने जेनेबा हायाव गोगलैनानै जेनेबा फिसाइ हायाव गोलैना थादोंबाबो उनाव जे जेब्ला खमला फिसाया सेवगारनानै अब्ला बे बेनि बेगराबो सेवो आरो अब्ला बे गावनो हारसिं रज'बोयो आरोना नों गायनोबो हायो ओमफफ्राय जुदि गावबो हारसिं सेेवगानानै जेनेबा थादोंबा हायाव गोदोनानै थादोंबा बे गावबो हारसिंनो बिफां महर मानि खिलिबोनायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो बेगरखौ गायनानै उनाव लासै गावनो खिलिबोनसै बिफां महर लानोसै ओमफफ्राय बिदिनो जेब्ला बिफाङा लासैनिफ्राय लासै लासै लासै लासै देरबोसै देरबोनो हमो अब्ला बिदिनो जेब्ला गावनि जा सम जायो अब्ला बे फिथाइ होयो आरोना बिफाङा बिदिनो फिथायाथ' जानो गोदै गोखै होनना मिथिखायो ओमफफ्राय बिनि कालारा बिदिनो खमला खालारानो जायो जेनबा खमला गाब जेनेबा गोजाहां माहां जेनेबा बिदि मानिमाय बे फिथाइजों जेनेबा खमला फिथाइखौ जेनेबा जों बांसिनानो बागान गायो होननानै मिथिबाथ' जों बेखौ माने बेखौ फाननानै रां आरजिनो बेनि थाखाय गायनाय जायो आरो जोंनि लकेल एरियानि मानि खमला फिथाइ माने बेफोरो गोबां माने गोबां माबा जायो आरोना गोबां मानसिफ्रानो जानो लुगैयो माने आथिखालावथ' गोबां माबा जाबाय नालाय मेडिसिन रासायनारि बेफोरबायदि बेनिखायनो न'आव मावनाय न'आव गायनाय बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइखौ गोबां मानसिफोरा माने जायो आरोखि नों दायो आरोखि ना बेनि थाखायनो ओमफ्राय बिदिनो खमलायाथ' जोंनि ओनसोलावबो माने जोंनि गामियावबो बिदिनो गोबांखौ नुनो मोनो बिदिनो ओमफफ्राय खमलाजों बिदिनो फाननानै गोबां रां आरजिनोबो हायो बिदिनो नोङो जानोबो हायो न'आवबो जा न'आवबो जा जानो हायो आरो फाननोबो हायो नोङो बिदिनो खमलाखौ जेनेबा खमब्लाजों बिदिनो गोबां जुइसफोरबो बानायनाय जायो ओमफ्राय माने गोबां बायदिसिनायाव बाहायो आरोना खमला बिफांखौ बिदिनो थाइजौफोरखौबो जेरै जुइस बानायनाय बिदिनो बायदिसिना फ्लेभार बानायनाय बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो आरोना गिदिर फिथाइ सामथायाइफोरखौ गासिखौबो बिदिनो औ गिदिर गिदिर कम्पानियाव ओमफफ्राय बिदिनो बुंनो थाङोब्ला थाइजौ थाइजौखौबो बिदिनो थाइजौ फिथाइनि बेगरखौ माबायो गिबियाव माने बेगरखौ गायो आरोना जेब्ला ओमफ्राय बे बेगरा सेवगारनानै खिलियो अब्ला माने बे खिलिनाया बिफां हरनानै आरो बेबो बिदिनो बिफां गिदिर जायोना माने आइजौनि बिफाङा गिदिरबो जायो माने फिथाइबो होयो थाइजौआ आरो फिथाइ होनानै माने दंफांबो होयो आरोना दंफां माने बे दंफांनि गेजेराव माने थाइजौनि थाइजौ बिफाङा गिदिर जायो आरोना बिदिनो थाइजौ नाबो गिदिर जायो ओमफफ्राय फिथाइ होग्रा जेनेबा खान्थाल बेफोरबो गिदिर जायो माने बेफोरनि गेजेरजोंबो माने दंफां मोनो आरोना बे दंफांखौ जेरै न' लुनायाव बाहायो बेफोरबायदि बाथाम बायदिसिना बानायनानै बिदियाव बाहायनाय जायो आरोना ओमफ्राय
ओ
थायजौखौ बिदिनो जायोबो माने बिनि थावनाया गोदै ओमफ्राय बांसिन जे थाइजौआ गोदै जायो बेयाव मानि सेव सेवो आरोना बांसिन जे जिनिसा जेनेबा गोदै बे जिनिसाव माने एम्फौ बायदि सुनायखौ बांसिन नुनो मोनो ओमफ्राय जे थाइजौआ गोखै माने बेयाव बारा एम्फौ थानायखौ नुनो मोना
अ
माने बिदिनो हासार नायै हासार एसेैनो हासार मोनगोन एसेनै बिफाङा थाब देरगोन बिदिनो ओमफाय नोंथांमोनथिं ओ जा जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' मानि साल बिफां बिदिनो सिगुन बिफां बेफोरखौ बारा नुनो मोननाय जाया बेफोराव जों नोंथांमोननि ओनसोलथिं मानि जोंनिथिंथ' नुनाय जाया नालाय नोंसिनि ओनसोलथि बा साल सिगुन बेफोरबायदिखौ ओ मा बेसेबां नुयो मानि माबायदि ओमफ्राय मानि था खाय बारा नुनो मोननाय जाला बेनि फारसे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां माने बिदि फिफांफोराथ' देरनो गोबाव सम लायोना बोसोर बोसोर बिदिनो गोबां बिस बोसोर त्रिस बोसोर सल्लिस बोसोर गाहाम लायो बिदिया बिफाङा माने देरनो थाखाय आरो बिनिखायनो माने गोबां जायगायाव नुनो मोनो आरो ना बेफोर बिफांखौ आरो खेबसे दानफायखांबानो माने बा आरो फांसे बिफाङा देरबावनांगौ गोबाव सम लायो बिदि गोदोनिफ्राय जा माने देरदों बेल'सै बेखौल' नुनो मोनसै आरो दा माने बिदि बिफाङा जोबोरै बेसेन गोसाबोना बिदिनो गोबां रोखोमनि खामानि जेरै सफा जिरायग्रा बानायनाय बिदिनो दर्जा खोरखि गोबां दामि दामि मालफोर बानायनायाव माने बे बिफांफोरा माने खामानि होयोना आरो बेसेन गोसाथार बे बिफाङा बिनिखायनो माने बिदि बिफांफोरखौ जानला मोनला जायगायाव नुनो मोनला आरो ना आजिखालि बिदिखौबो माने मानसिफ्रा न' न' गायनानै दोनो खिनथु माने गायनानै दोनबाबो नों बेखौ बेसेबा बो सोर उनावसो मोनगोन आरो नों जेब्ला उन्दैयाव गायोब्ला नों बैसो जानानै जेनेबा बोरायहां समावसो नों माने बे फिफांखौ फाननो नङाखि बाहायनो हागोन आरो ना बे बिफां देरनानै बिदिनो गोबाव सम लानायनि थाखायनो आजिखालि मानसिफ्रा बिदि बिफांफोरखौ गायनो माने बाह बाहनोसै आरोना आरो मुलाम्फा लानो थाखाय नों बिराद गोबाव सम नेनांगौ जायो नालाय ओंखायनो नेनो बानानै दा सुबुंफोरा गायनाया खम जालांबाय बेफोर बिफांखौ आथिखालाव नुनो मोनला बिनिखायनो जानला मोनला जायगायाव नुला आरो ना बे बिफांफोरखौ
औ
ओमफ्राय जेनेबा नोंथांमोनथिं बेफोरनि मा माने बिफांफोरखौ गायगोन ना गाया जेनेबा मानसिफ्रा
साल बिफां होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिखायो गोसो जोबोद बेसेन गोसानि जेनबा जोबोर बेसेन गोसा बिफां होननानै दाम गोसा होननानै बिदिनो बिदिखौ माने साल बिफाङा माने थांनायाव जोबोद गोबाव लायो नालाय जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो सिगां समावथ' फांसे फांनै थंसे थंनैखौ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोननाय जाला मानो खि बुंनाय रावाव माने बियो बिनि जा बे बिफां जेनेबा बेखौ न' बांं बानायनायाव बाहायनाय जायो जेनबा बे जा बे बिफांजों न' बानायो जेनेबा बे न'आ मानिे गोबाव बोसोर बोसोर गोबाव जोरो माने बेखौ बे फिफांखौ जेनेबा जेबो एम्फौबो जानो हाया माबाया एम्फौ खुराबो जेबो जाया माने जोबोद गोराल बे फिफाङा माने बेनि बे फिफांजों न'आव न' बानायदों बे न'आ जोबोद गोरा जागोन आरोखिना जाउनाव फिफांनि मा जोबोर बेसेन गोसा‌ आरो आथिखालाव बे फिफांखौ बिनि थाखायनो नुनो मोननाय जाला मानोखि जे जिनिसा साबसिन बे जिनिसखौ बांसिन मानसिफ्रा लुुबैयो ओमफाय जायनि जाउनाव माबाया नांगौ जिनिसा बांसिन जाबाय नालाय जेनेबा जे जिनिसा साबसिन बेखौथ' बांसिन लुगैयो नालाय बेयावनो जानायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै साल फिफांखौ साल फिफांनि बेसेना दामना नालाय आरो गोबावबो जोरो बायदिसिना बाहायनायावबो न' लुनाय बायदिसिना बेफोरनि थाखाय बेयाव गोबाव जोरो नालाय बेनि थाखाय खम नुनो मोनबाय आरो साल फिफांखौ
औ नंगौ नोंथां
जोंना समाबो जाबाय नोंथां अला सावरायनायखौ बावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां
अ दे होमबा